हेल' खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथां गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांसिम बावहरग्रोनाय थाबाय।
ओ नोंथांनिसिमबो बावहरनाय थाबाय नोंथां ‌। ओमफाय औ औ, औ नोंथां आंनाव कल हरनायनि। आन्दोआव माबाफोर दं नामा नोंथां?
औ दङ'मोन नोंथां।
औ।
नोंथांजों आं नोंथां- जों आङो मोननैसो बाथ्रानि सोमोन्दै रायलायनोसो हरदोंमोन। जेरैहाय जोंनि‌ दोरोङारि ओंख्रि बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनो नोंथांनो कल खालामहरनाय जादोंमोन आरो नोंथां। नोंथाङा मोन- नारजि ओंख्रिखौ माबोरै संनाय जायो जायखौ जों नार्जि गोखा बा नार्जि दोलोबो होनना मिथिनाय जायो?
औ औ औ नोंथां औ।
हायोबा अननानै बेनि बागै एसे फोरमायना। होनायसै सुंद'योब्लाबो।
नोंथाङ अब्ला नारजि ओंख्रिनि बागै मिथिनो नङा
औ औ नोंथां। आरो मा माजों जायो बे नारजिखौ बेनि सायाव। सोमोन्दै एसे सावरायनोसो सान्दों।
जागोन नोंथां जागोन। अब्ला नोंथांआ, ओ नारजिनि ओ जेन'बा गुदिनिफ्रायनो रायज्लायनोसै नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां
जोंथ' मिथिखागौ नोंथां ओ जेन'बा जों जाबायबो जानांगौ बेखौ ओरैनोबो नार्जि बानायैनि सिगां ओ जों न माजों बानायो अब्ला होमब्ला फाथो ना नोंथां
औ औ
ओम फाथो जायखौ जों फाथो होनो जों ओ फाथोखौ जों बयबो फैयो फोथाराव बा दुब्लियाव जेब्ला फाथोआ गिदिर जायो अब्ला बे फाथो बिलाइखौ जोंनि बर' माहारिनि आइजोफ्रा बा सुबुंफ्रा खानानै बिलाइखौ खानानै फोरानो आरो नोंथां
औ
औ फोराननानै बेखौ उननि समनि थाखाय उननि समाव जानो बा नारजि बानायनानै जानो थाखाय बेखौ बस्थाबाव खाथुमनानै जोंनि बर'नि ओ ओंखाम संग्रा न' जायखौ जों इसिं होनना मिथियो बिनि गोजौआव बा जोङो अगदाबनि गोजौआव खागदावनानै दोनो मानो होनोबा जाहाथे बे बिलाइआ ओ गाज्रि जालाङा जेन'बा अखाफोर हायोबा सिदोमा जायोब्ला जाहाथे बियो गाज्रि जालाङा बेनिखायनो बे अरनि उखुन्दैनि उखुन्दैनि जे नांगोन उखुन्दैया जे नांगोन अब्ला बे नारजि थफ्लाया आरामैनो थायो आरो नोंथां ओ अब्ला नोंथां संनायनि बागै फोरमायनोसै ना नोंथां औ औ जोङो नारजिखौ बे फाथोनि बिलाइ जायखौ जों फोराननानै नार्जि बानायो बेखौ जोङो थफ्लानिफ्राय हाननानै लानानै दैयाव एसे सोमनानै दोननांगौ नोंथां जाहाथे बे नारजिया गुरै जायो बे बिलाइनि गेजेर गेजेर नोंथाङा मिथिखागौ जे मोनसे रोदाफोरबायायदि थायोना नोंथां
औ नोंथां थायो थायो
जों बेखौ दैयाव सोमनायाव दैयाव सोमखांनायनि उनाव बा दैयाव सोमखांनानै एसे गुरै जायोब्ला जोङो बेखौ ओ सिग्लिनानै दैयावनो हायोबा दैयावनो सिग्लिनानै जों बे रोदाखौ एसे बेनिफ्राय बोखारनानै होनांगौ नोंथां अब्ला जोङो संनायाव बांद्राय खस्थ' मोना जुदि डाइरेक्ट जोङो रुयोबा माबाखौ सिफ्लेनानै बे रोदाफोरखौ एसे गारगोराब्लासिनो दडाइरेक्ट रुयोबा अब्ला जोङो संनायाव एसे खस्थ' मोनो जाहोना जाहैबाय बै बिलाइनि गेजेराव थानाय रोदाया जोंनि जानायाव जोंखौ मोजां रोखोम जानाय जाहोआ आरोना बियो जोंनि हाथायावबो हाथायफ्राव उम हाथायफ्राव हाबनानै थायो औ औ सैथो नोंथां
ब्ला बैनि बे देनथाफोरा गेब्लेया लासिनो थायो आरोना ने बिलाइफोराल' गेब्लेनानै
बाराव दंना नोंथां बेनि उनाव जोङो नारजिखौ आराम रुग्रोनांगौ आरो नोंथां रुनायावबो ओरैनो होबा जाया नोंथां बे बिलाइआ गोरा जायो नालाय बेयाव जोङो खारै होफानांगौ नोंथां खारै नङाबा बेयो जोंनि नारजि ओंख्रिया जाया नोंथां
औ
खौ मोजाङै रुनानै नारजि खौ मोजाङै खारैजों रुनानै जोङो जेब्ला जों गोबाव रुनानै बे नारजिया माबाया ओ फाथो बिलाइ गोराना जेब्ला ओ सागनजों सागनजों सानानै गेब्लेयो अब्लासिम जों रुनांगौ। सागन होनोब्ला जोङो नोंथां जोंनि औवाज जों बानायनाय मोनसे जोंनि ओंख्रिखौ सानानै गेब्लेहोग्रा मोनसे बेसाद जायखौ जों सागन होनो। जों बेखौ दंफांजोंबो बानायनो हायो आरो औवाजोंबो बानायनो हायो। ओहोम बेजों सानानै जोङो मोजां मिस मिस गेब्लेहोनांगौ आरो नोंथां। बुजिदोंनाा नोंथां?
औ बुजिदों नोंथां बुजिदों।
बिनि उनावहाय जोङो बेदरफोरखौ आराम एवनानै लागोन नोंथां। एवनानै लानानै बेदरा जेब्ला एसे मोजां जायो मेजेमफ्रा गलियो अमा बेदरनि मेजेमा बांसिन गलियो जोङो नारजिखौ बांसिन अमाजों जायो नोंथां। ओहोम जेब्ला बे अमा मेजेमा आराम गलियो एसे बेदरा फिसा फिसा जायो अब्ला जों बै रुनानै साग्लिनानै दोन्नाय नारजिखौ जोङो ओहोम बे सारायाव बेदर एवनाय सारायाव आराम लखबनानै बे नार्जिखौ दै नांबावगौबा दै एसे होदेरनानै आराम गोदौ होबाय थानांगौ नोंथां। अब्लानो जोंनि नारजि ओंख्रिया जायो। बुजिदोंना नोंथां? औ आरो बि औ नोंथांमोन मोनसे मोनसे जोंनि नार्जिजों सोमोन्दो गोनां मोनसे जोंनि बर' माहारिया मोनसे नारजिजों मोनसे ओरैबादि मोनसे सोमोन्दो दङ जायखौ जों एंगारनो हाया। नोंथाङा मिथिनो लुबगैदों नामा बे ओ नोंथाङा मिथिनो लुुबैदों दा बियो ओ औ। बेयो जाबाय औ औ जोंनि ओ जोंनि बर' हारियाव मा खालामो जेब्ला मानसि थैयो अब्ला जोङो मानसिखौथ' जोङो गोथै बारियाव गारहैनांगौ जायोना नोंथां।
औ औ नंगौ।
बे समावहाय जोङो मा-मानसिखौ गारहैखांनानै बा मानसिखौ सावखांनानै बा फबखांनानै जोङो लङा दैसायाव दुगैबोनांगौ जायो ना नोंथां।
औ औ।
दुगैनायनि उनाव जोङो दुगैखां लोबखां ए जोङो नारजि अरगारबोनाय मोनसे ओ नियम दं आरोना नोंथां। नों-नोंथाङा मिथिगौदां ना बेखौ औ बिनि औ उम औ बिनि ओ उद्दिस'आनो जायहैब बेखौ जोङो मानो बानायो होननानै बुङोबा ओ जे नारजिजों मानसि थैनायनि सोमोन्दोखौ जोङो दानगारनो हायो होननानै जोंनि बर' हारिया फोरमायो आरोना। जेब्ला जोङो नारजिखौ अरफ अरफ्लेनानै सावफ्लेनानै गारबोगोन अब्ला बै समाव मा जागोन बै थैनाय मानसिजों जों गामिनि मानसिजों बा जोंजों रायजो राजाजों सोमोन्दो गैला होननानै रायजोनि साफ्रोमबो मानसिया गोथैखौ सावखांनायनि उनाव बे नारजिखौ अरगारबोयो बेखौ जोङो बर'आव मा होननानै बुजियो नारजि अरगारनाय। बिदिनो बे नारजिया जोंनि बर' हारिजों एंगारहायै मोनसे बिदि जानानै दं आरो नोंथां।
औ औ ओहोम औ बुजिबाय बुजिबाय नोंथां।
दा नोंथाङाथ' आंनिफ्राय मिथिबाय नार्जिनि बागैना नोंथां। दानिया आं नों नोंथांनियावबो फंनैसो सोंनोसै नामा नोंथां?
औ सोंनो हागोन नोंथां।
जोंनि बुजिलायनाय बा जोंनि गियाना सानैजों एसे बा जोंनि गेजेराव मोजाङै गो लायो उम। ओ आं सोंनो सोंदोंमोन नोंथां सबाइजों साम'जों बे ओंख्रिखौ बर'फ्राल' जायो ना दस्रा जाथियाबो जायो ना आरो जोंनि बर' हारियाव माबायदि बिहोमा दङ' आरो माबोरै सङो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां नोंथाङा बुंदोंदि बे सबाइजों साम' ओंख्रिखौ बर' हारियाल' जायोना गुबुन हारियाबो जायो होनना नोंगौ नोंथां बर' हारिनि अनगा गुबुन हारिफोराबो जायो।
औ औ सैथो नोंथां औ। अब्लाबो जोंनि बायदि जाया आरो ना नोंथां।
अब्लाबो जोंनि बायदि जाया। नाथाय गोबां मानसिफोरानो बेखौ माबोरै सङो बिनि बागैबो रोङा आरो ना नोंथां।
औ औ नोंथां औ।
बिनि बागै माबोरै सङो आं बे खौ इसे फोरमायना होनि नोंथांनिसिम। औ सबाय बुङोबा जोङो सबायखौथ' गिबियाव जों आबाद फोथाराव फोनानै बा गायनानै बेनिफ्राय जोङो बेगर लानानै सो मोनो नालाय। बेनिफ्राय जा बे बेगर बेखौ जोङो माबेयाव गलायग्रोना बा नाखुग्रोना लायो आरो बे बेगरखौ सबायनि बेगरखौ। बेनि उनाव बेखौ साफा खालामनानै बाजारफोराव फानोबा न'फोराव जानो लायो आरो जेब्ला बेखौ जानायनि सिगां जों सबायखौ सोमना दोन ग्रोगोन एसे गोबावैनो नै थाम घन्टासो सोमना दोनगोन। ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो बेखौ संनो थाखाय रेडि खालामगोन आरो बेनि सिगाङाव जोङो नोंथाङा बुंनो साम'
औ नोंथां औ।
बो जानला मोनला जायगायाव मोना। बांसिन जोङो दैसा बा फुख्रिफोरावसो मोनो नालाय। बांसिन ओं साम' खौ जानो थाखाय जोङो बांसिन दैमानि साम'आ मोजांसिन आरो सबायजों जानो थाखाय। जायखौ साम' गोलाव होनना बुंनाय जायो।
औ नोंथां औ
ओमफ्राय बे साम'खौ जोङो दैमाफोरनिफ्राय लाबोयोबा दैमायाव मोनाब्लाबो बांसिन सुबुङा दानिया बायनानै जाखायो नालाय बेखौ ओमफाय साम'खौ जों जानो थाखाय माबायदि रेडि खालामनांगौ होनोब्ला साम'आ मोखां थायो मोखाङाव बेनि बे मोखां बाहागो खोबथेग्रा बाहागोखौ जोङो माबा फिनबा बिजिफोरजों एरख'ना गारग्रोयो। औ आरो साम'खौ जोङो डरेक्टलि जा लाबोनानै जा फैनो हाया मानो होनोब्ला बेहाय गोबां बिबांनि हा बालाफोर थायोना? औ बेनि थाखाय जों बे खौ सानसे बा साननैफोर सोमना दोननायनि ओमफाय साम'खौ जानानै सिगां बे आं बुंबाय मोखांखौ एरख'ना लाखाबायबाय मोखांखौ एरख'ना लाखांनायनि उनाव जोङो मा खालामगोन बिनि बे उननि बाहागो बा खिथु बाहागोखौ जोङो सिखाजों दानस'यो। जाहाथे साम'आ जानायाव बा सोबनाय टाइमाव जेरावबो हेंथा मोना जासे थाबोआ आरो ना आजादि बा इजि गोरलैयै गबोयो आरो जानो हायो बेनि थाख ओमफ्राय जोङो गिबियाव जोङो माबाखौ सबायखौ दैखौ फुदुंबाय थाना लागो दै गुदुुंआव जोङो सबायखौ होनानै लाबाय रुबाय थाबाय रुबाय थानाय स समावनो जों बेहाय जोङो मोनसे नोंथाङा बुंदोंमोन खारै होननानै बे खारैखौ जोङो रुबाय थानाय समावनो होना लाखासिगोन। बेजों लोगोसे जों बेहाय होगोन संख्रि होगोन बानलु होगोन हालदै होगोन बायदिसिना रोखोमनि मस्लाफोरखौ होना लागोन आरो जोङो।
औ नोंथां औ
बिनि उनाव बे साम' साम'खौ एसे एउथुब हमना लायो माबानि सिगां बे सबायाव गारसोननायनि सिगां ओमफ्राय जोङो जेब्ला मोजां रोखोमै बा गेब्लेबाय अब्ला जोङो जेब्ला सबायाथ' गेब्लेनाय बारा माबा नङा गोरलैबो नङा नालाय बिनि थाखाय जोङो नोंथाङा बाहायनाय सिगाङाव थागौ होनदोंमोन औवा बानायनाय बा बिफांजों बानायनाय बे सागंखौ जोङो सबायखौ संनायाव नाफ्रेनो थाखाय बा फाख्रा मारिनि थाखाय जों बाहायनाय जायो जायो आरोना जेब्ला बियो गेब्लेखांजोब्बाय एसे मोजां जाबाय रेडि जाबाय बा जाजासिगोन बायदि आरो अब्लाथाय जोङो बेनि सिगाङावनो दैफोरखौ समान होना लाखानानै जोङो साम'खौ गारसनसिगोन बा होसिगोन बेहाय बेनि उनाव गोबाव सम एसे हमना ला ओ घन्टा बा से घन्टासोनि थाखाय जोङो बे बे से घन्टाथ' नांस्लाबा ब्रैजिबा मिनिटसो नांगोन ब्रैजिबा बिदि थामजि आरो ब्रैजिबा मिनिटसो जों बेखौ अर मोजां होननानै गोदौ होबाय थागोन बे गोदो होखांनायनि उनाव जोङो साम'आ जेब्ला साम'जों समबायजों मोनो अब्ला बे जाजानाय जायो आरोना औ साम'आ साम' आरो सबाया जोंनि बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि आरोना बेखौ एंगार हायो बाहागो बेखौ गोदो गोदायनि बेनो आजौ आजैमोननि समनिफ्रायनो जों जाबोगासिनो आरो जालांगासिनो थ
गोजोननाय मोनबाय नोंथां नोंथांनिफ्रायबो आङो दिनै मोनसे मोजां गियानखौ जों आङो मोनथिनो मोनबाय जे सबाइजों सामजोंखौ मोरै सङो नोंथाङाबो आंनिफ्राय मिथि सिनबाय जांगौ ना नोंथां
औ मिथिबाय नोंथां नोंथाङा दि नारजिखौ माबोरै सं बिनि बागै फोरमायनो थाख थाखाय जोबोद गोजोन्नाय थाबाय आरो नारजिखौ माबायदि सङो बे बेखौ आङो सोलोंनाबो लानो हाबाय नोंथां। आङो सिगाङाव नारजिखौ माबायदि सङो बेनि बागै गै जेबो गियान मोनफेराखैमोन। आरो नायनानैबो लाफेराखैमोन नोंथां।
नोंथां होमबा उननि समावबो जों बिदिनो फिन लोगो मोनबावगोनखौ आसा खालामबाय नोंथां।
औ आंबो उननि समाव नोंथांजों फिन बे बेफोरनि बायदि खाबुफोर मोनबावबा बेफोर जा आयदाफोर रायलायदों बेफोरनि बायदि रायलायबावनो मोनगोन साननानै मिजिंथिबाय नोंथां।
अ अब्ला दोनथ'नोसै ना नोंथां? अ ओ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
गोजोननाय थाबाय।